हेलौ औ नोंथा
हेलौ औ खोनादों
औ औ औ खोनाबाय आंबो।
बिदिबा जोङो आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन मानो होनोब्ला जोंहा ओ आबाद दा बिराद मोनसे माने सुबुं समाजाव थांनानै थानायाव जों आदार जेरै आदार नङाबानो थांनानै थानो हाया नालाय दा बेनि सायावबो जों सावरायनो हायो।
औ नोंथां जिहेथु जों औ खोनादों नोंथां। जिहेथु आबादानो जोंनि गुदि जाय गैयाब्ला जोङो थांनानै थानायाव उसुबिदा जायो।
नोंगौ।
जिहेथु जोङो आबादखौ जोंनि गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायबो मावनाय जायो आरो लोगोसे जोङो गावनि ओ जिहेथु जौगानायनि थाखायबो जोङो आबाद खालामनाय जायो। थिग बेबादिनो जोङो माबादि आबादखौ मावोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां?
औ नोंथां थारैनो बे बिराद मोजां मोनसे जोंनि साव सावरायनो गोनां आयदा। सानो आङो बे समाव।
ओरैनो मा मा आबाद थानो हागौ जिहेथु जों मा मा आबादखौ मावोब्ला जेरै गावनि उदैखौ सुफुंनायजों लोगोसे न'खरखौबो जौगाहोनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा नोंथां?
थारैनो नोंथां आं जा माने नुदों आरो जा जोंनि जायगायाव जानाय आबाद बेफोरनि सायावनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो नाजागोन।
अब्ला जों सावरायदोनि नङा होमबा?
औ दे नोंथां जा ओ जों सावरायनायखौ जागायनोसै।
औ नंगौ माने जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव बयजोंबो जाय बिथांमोनहा आबादारिमोनहा ओ गावसोर न'खरनि जानाय नि थाखाय मावनायजों लोगोसे माखासे रां आरजिनो थाखाय गोदान गोदान खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव। मानो होनोबा सिगां समाव सिगां समाव बेफोरबादि आबाद खौ जोंनि ओनसोलाव लार्ज स्केलाव बा गोबां बिबाङाव मावनायखौ नुवामोन आरो मावामोन मिथियामोन नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे जोंनि मानसिफोराबो गुबुन जायगा फोराव गुबुन हारिफोरा जेरै गोबां बिबांनि आबाद मावनानै रां आरजिदों जोंनि मानसिफ्राबो बेबायदि आबादखौ मावगासिनो जेरै आं एगजामपोल हिसाबै थालिर थालिर आबाद मालभग थालेर खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां मालभग थालिर बै एसे फिसा फिसा जाद ना
औ एसे फिसा फिसा माने बिनि मार्केटआ बिराद मोजां आरो बे थालिरखौ गासैबो हारिनि मानसिफ्रानो जायो आरो बेसेनाबो मोजां मानो होनोबा बेनिखायनो जोंनि ओरै ओरै साहा हाजो साखाथिफ्राव थानाय जायफोर जोंनि बर' आबादारि बिथांमोनहा बे थालिर आबादखौ मावगासिनो बिसोरो ओ माखासे मोजां हा समान जायगा नायनानै एसे ओ दै दै थानाय जायगाफोर थालिर गायोबा एसे दैनि गोनां जायो नालाय नोंथां बेफोरबायदि जायगाखौ सायख'नानै थालिरखौ जों गायो गायनाय खौ नुनो मोनगासिनो आरो मानो होनबा बिथांमोना जोंनि ओनसोलावथ' बे थालिर जोलैया सिगां समाव एभेलेबोेल गैयामोन बे मालबग थालिरा बिसोरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय लानानै फैयो माब्लाबा बिहार बेफोरबायदि स्टेटनिफ्राय जोंनि आसामाव लाबोनानै जोंनि बर'फोराबो ओरै चिरां माखासे क'क्राझार आरो थागोन गुबुन जोंनि जिल्लाफ्रावबो दा चिरां क'क्राझार बे चिराङावनो स्पेसियेलि आं बुंनो थाङो थाङोबा बे चिरां ओनसोलाव फानबारि ओनसोलाव गोबां बेबायदि ओ थालिरखौ मावनानै रां आरजिनायखौ नुगासिनो आरो
औ नोंथां बै थालिर जि मालभग थालिर जे होनदों नोंथाङा
औ नंगौ
बै थालिया बुहुम नांङारि जिथु इन्टारनेसनेलि साप्लााय जायो नामा
बियो एक्सुलि दा जों बिनिफ्राय इसिग्राबसिन साप्लाइ खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै जोङो जोंनि हादरनि सिङावनो माखासे ओ टाउन एरिया सिटिफोराव लांनानै फानहैनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा आसामाबो ओ बबेबा बबेबा जायगायाव बेबायदि थालेर बिफां गायनायनि जायगा गैया नालाय बैफोरबायदि जायगाफ्राव लांनानै फानहैयो जेरै गुवाहाटिफोरबायायदि सहराव लांनानै फानहैयो बे फानबारि ओनसोलनिफ्राय मेन दिडिलारा जोंना ओरै बरपेटानिफ्राय ओंखारबोयो माखासे गुबुन हारिफोर जोंनि मानसिफ्राबो ओंखारो थेवब्लाबो माने मेन डिलार हिसाबै बिसोरो बरपेटानिफ्राय गुबुन हारिफोरा फैनानै जोंनि बर'फोरनि बागानाव लायो आरो
आदसा बिदिब्ला नोंथां बै ओ जिहेथु जों थालिर बेखौ गुबुननिफ्रायसो लाबोन लाबोनो गोनां ना गोदोआवहाय थिग बेबायदिनो जोंनि जिहिथु दिहुननाय थालिरनि दिहुननाय बियो जोंनि जायगायावनो थोजोबा माने नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो बेनिखायनो जोङो थालिथ आबादजोंबो जोङो गोबां मुलाम्फा आरजिनो हायो होनना मिथिनो मोनो बेनिफ्राय
नोंगौ नोंगौ थारैनो मानो बे थालेरजोंनो माने गोबां नखरानो ओ थांनानै दं आरो बिथांमोनहा माने बे मोनसे गोरान आबाद होन्नानै बुंबाबो जागोन मोनसे जायगायाव सासे मानसिआ जुदि बिगानैसो थालिर गायोबा बिगानैआव खमैबो सुद'स फन्द्रस'थासो माने थालिथ फुलि फानहाबा नालाय दा बे बिफां बिफांनि फिथाइया जुदि खेबसेनो थायनानै मोनोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेयो द' दान स्नि दाननि गेजेरावनो जों मोननो हायो गायजेननायनिफ्राय दा
औ नोंथां नोंथांआ आरो बै कक'वा बिफां होननायखौ
औ नोंथां थारैनो
औ जायनिफ्राय जों जाय जाय बिफांनि बि‌ फिथाइनिफ्राय जोङो जि चक्लेट बायदिसिना बानायनो हायो
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननिथिंबो गायो नामा बै बिफांखौ
नोंगौ बेथ' दा बुहुद ट्रेन्दिं होनजायो थांनाय बोसोर जेराव जोंनि ओनसोलाव गोबां बयबो जायफोरा बारि बागान गयनि दङ बिनि सिंआवनो गोबां जोंनि बर' गामिफोराव बेबायदि क'कवा बिफांखौ गायनानै लादों आरो
बै बिफांनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांआ
मुलाम्फाखौथ' दा आं प्रेकटिकेल माने फाननो मोनथ'यैखाय एसेबांसिम बुंनो हाया मानो होनबा बेनि थाखाय मार्क गेटा बिराद गिदिर बेनि मुलाम्फाया मोजांआनो जागोन होननानै आसा‌ खालामो खालामनो हायो
माबादि हायाव बै कक'वा बिफांखौ गायनो हायो नोंथांआ मोनथियो नामा मोनथियोब्ला एसे फोरमायना होलाय नोंथां
नोंगौ थारैनो दा कक'वा बिफांनि थाखाय माखासे ओ टेम्पारेसार रनि गोनां जायो दा जोंनि टेम्पारेसार आसाम हादाबसाया ओ बुहुत मोजां जेखिनानो जाया जोंनि आसाम हादबसायाव जों बे बिफांखौ गायनो हागोन आरो दा बेयाव माखासे मेसर फिफांनि फुलिखौ लानाया मोजां मानो होनबा गोबां माखासे आबादारिफोरा बे माबाखौ फुलिखौ मिथिआव सिगांआव गायनानै एसे मानि गोनो गोथो जादोंमोन आरो दा माखासे गोबां मिथिनायफ्रा केरेला स्टेटनिफ्राय लाबोनानै साउथ इण्डियानिफ्राय लाबोनानै जोङो जोंनि जायगाफोरावबो फुलि बानायनानै गायगासिनो आरो नोंथां
औ नोंथां। आरो बिदिनो मा मा थानो हागौ नोंथां?
नंगौ थारैनो आथिखालाव मोनसे आंनि नोजोराव। नुदों ओ नालेंखरनि मोनसे आबाद खालामनो हायो। जोंनि जायगायाव नालेंखल आबादाबो जायो। मानो होनोबा नालेंखरा आथिखालाव गु बुहुमनि मादाव माने बुहुमावनो गोनां जेनेबा मोनसे इन्टारनेसनेल बिजनेस खालामनो हायो। दिनै ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय माखासे। गरम बारा जानाय गोजांनाय बारा जानाय दा गरम बोथोराव दा बे फोरनि ओ। नालेंखल बिदैनि दाब बे जोबोद मोजां देहानि थाखाय। दा जोंनि मानसिफोरा। ओ बै बाजाराव मोननाय माखासे कल्ड ड्रिंक्स नङा होमबा नोंथां मोरै।
औ नोंथां।
औ पानटानो। हिलसटिउनो। स्प्राइटनो बेफोरबायदिया जोंनि देहानि थाखाय। हानिकारोक आरो मोजां नङा। थेवब्लाबो जोंनि मानसिफोरा ओ गुसु हिसाबै बेखौ कनजुम खालामो नाथाय जोंनि देहानि थाखायबा नालेंखर नारेंखरा जोबोद मोजां मानो होनोबा जोंनि माखासे। भारत हादरनि सिङाव पारनामेन। पारलामेन्टफोरावबो बे नालेंखलफोरनि बिदैनि लोंनायखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा पारलामेन्टाव।
नालेंखल बिदैखौ लोङोब्ला देहानि जेबो खहा जायाना नोंथां?
बेव देहानि जेबो खहा जानायखौ जों मोनो मोना। बेहाय जोंहा बेनिफिटसो दं आरो बेहाय गोबां मिनारेल्सफोर मोननो हायो नालेंखलनिफ्राय। दा नालेंखर बिगुरनिफ्रायबो जोङो माखासे। ककपिट दिहुननानै जोङो। फाननो हायो बेबो मोनसे एग्रिकालसार दिडिपार्टमेन्टाव गोबां बिहोमा होयो। बेखौबो आ गारजानाय मोनसे माबा नङा आरो आरो फिथाइखौ नालेंखल फिथाइखौ गोराखौबो जोङो आथिखालाव मोनसे बिजनेस मडेलाव ओ थाव नालें दिहुननाय बेफोरखौ आथिखालाव जोंनि केबिके अफिसफोराव ट्रेनिं होनाय जायो नालाय बेफोरावबो सोलोंनानै जों खुद न'आव बागान बानायबा नारेंखलनि बागान बानायबा थाव दिहुननो हायो आरो मोदोमाव फुनग्रा थाव।
औ नोंथां बिदिब्ला जोङा समाबो जोबना फैबाय नोंथां दोनथ'सै नामा नोंथां? दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनबाय नोंथांनिसिमबो बे समखौ जों सानैनि गेजेराव सावरायनायनि थाखाय। दे अब्ला